खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां औ
खुलुमबाय ओ आङो नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन आरो दा नोंथाङा फ्रि दङब्ला आंनो ओ ओ बिदिब्लाथ' नोंथां नोंथाङा आंदो सावरायजागोन नङा होमबा?
औ औ
औ दा बिदिब्ला जोङो सोलोंथाइनि आयदाखौ लानानैनो दसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथाङा सावरायजागोन दे।
औ बिदिब्ला सोलोंथाइनि ओ सोलोंथाइनि बागै आङो आंनो एसे ओ बिबुंथिखौ लाखिग्रोनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ
अ दा ओ सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोंनि जिउनि मोनसे बाहागो जाय बाहागो गैयाबोला जोंहा जिउआव थांना थानायनि माने जेबो राहा लामा गैया होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
अ सोलोंथाइया मानसिनि जिउआव ओरैबायसा गोनांथि जानानै फैदों बे सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोङो जिउआव माने जेबो खामानियाव दावगानो हाया एबा जेबो जोङो खामानि मावनो हाया। सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइखौ जोङो गोबां रोखोम रोखोमै माने लानो हायो। आरो सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो माने गोबां रोखोमनि गियानफोरबो जोङो बुथुमनानै लानो हायो।
जेरै जोङो फरायसालियाव थांनानै सोलोंथाइ लानाय ओ दावबायनो थांनानै जोङो सोलोंथाइजों लोगोसे माने ओ गियान आरजिनाय बेबायदिनो गिदिर मानसिजों जों सावरायनानै थाफानानै जोङो बिथांमोननिफ्राय सोलोंथाइखौ सोलोंनाय आरो लोगोसेनो बिथांमोननिफ्राय जोङो बिथांमोनजों सावरायनानै गियानखौ आरजिनानै लानाय बेबायदि गोबां रोखोमनि जों माने सोलोंथाइखौ लानो हायो। दा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा जिउआव माबायदि खैफोद जायो बेनि सायाव आं एसे बुंनि दिनैनि दिनाव जोङो जायखि जाया मोनसे खामानि मावनो जिउआव जायखिजाया मोनसे खामानि मावनो जोंनो मा सोलोंथाइखौ नांगौ
दिनै बेफार फालांगि खालामनोब्लाबो जोंखौ सोलोंथाइ जोंनो सोलोंथाइ नांथारगौ आबाद मावनोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ बबेबा गुबुन जायगायाव दावबायहैनोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ गुबुन जायगायाव एबा गुबुन हादोराव थांनानै जोङो खामानि मावहैनोब्लाबो जोंखौ जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ। सोरबा सासे मानसिजों जों सावरायनोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ। आरो जोंनो थांना आ- आरो जोंनो थांना थानायनि थाखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ। दिनै सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोंहा जोङो कम्पिउटार ओ कम्पिउटार इडुकेस नि सायाव जोङो सोलोंथाइ लानो हायो। दिनै जोङो इन्जिनियार निसाय इन्जिनियार फरायनानै जोंङो सोलोंथाइ लानो हायो दिनै जों कार्निकेल फरायनानै जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो, बेबायदिनो जोङो माने गोबां बुंबाबो बुंस' हायै जायखि जाया खामानिनि थाखायनो जों सोलोंथाइखौ लानो हायो। बे सोलोंथाइ लानायाव जोङो मालाब बाबो लेहेम जानो नाङा एबा बानो नाङा।
जाय मानसिया दिनैसिम सोलोंथाइ लाबोआखै एबा सोलोंथाइ मोनबोआखै माइबा मोनसे खारनाव बिथां थांमोना उन्दै समनिफ्राय सोलोंथाइ मोनबा एबा सोलोंथाइ लानो थाखाय खाबु मोनबोआसै सोलोंथाइ लानाय जाबोआसै दिनै बिथांमोना दिनै बिथांमोनि दोंफ्रोमबो लामायानो दिनै खोमसि बायदि। दिनै बिथांमोना हयथ' गोजान जायगायाव थांनानै खामानि मावहैनो हाया गिदिर सासे मानसि जजों हयथ' रायज्लायनो हाया बिथांमोना दिनै बेफार फालांगि खालामनो हाया गंसे गला होना बिथांमोना स ओ गलाखौ दैदेननो हाया। बेबायदि गोबां रोखोमनि जेंनाया जोंहा सोलोंथाइ गैयाबोला जायो। बेखायनो जोङो माने सोलोंथाइखौ ओ लाथ थारनांगौ आरो सोलोंथाइ लानायानो जोंनि जिउनि देदसिन खामानि। दिनै जाय बिथांमोननि न'खराव जोंनि गामि ओनसोल बा टाउन- टाउन नोगोर जेखौ जियानो बुं जाय बिथांमोननि न'खराव सोलोंथाइनि आंखाल, एबा जाय बिथांमोननि न'खराव सोलोंथाइ गैया, एबा गिदिर सोलोंथाइ लानाय गैयाबा एबा सोलोंथाइखौ लाफेराखै, दिनै बिथांमोननि ओ संसार जानाया एसे आलादा जायो। बिथांमोननि न' खरनि रायज्लायनाय ओ जानाय, लोंनाय थानाय, गाननाय, जोमनाय गासिबो आलादा जायो। मा होनना बुङोब्ला दिनै जाय बिथांमोना नि गोसो जाय बिथांमोननियाव सोलोंथाइ गैया जाय बिथां थांमोननि न'खराव सोलोंथाइ गैया बिथांमोना मा होननानै बुंदों स्टेन्डार्ड मोनसे ओ जि स्टेन्डार्ड होनना बुङो जे जि जेरै- जेरैहाय जों साखोन सिखोन बेबायदि माने बेबायदि साखोन सिखोनखौ जों माने बिथांमोननि न'खराव नुनो मोना। जेरैहाय बिथांमोना सासे मानसिजों माने मोजाङै सावरायनो हाया, आरो न'खराव जाय न'खराव सोलोंथाइ गैया बे न'खराव बिदा बिफं- बिदा बिफंजों माने ओ अनलायि गोरोबलायि गोरोबलायनो हायि एबा ओ बिथांमोननि न'खरनि रायज्लायनायफोरा माने ओ एसे गोरोबलायि एबा साब जायि खायसे बाथ्राफोरा बेबायदि माने थासारिखौ जोङो माने सोलोंथाइ गैयि- गैयि न'खराव जों नुनो मोनो।
औ।
जेरैहाय बुंदों मा सासे मानसिनियाव जुदि सोलोंथाइ थायोब्ला बे मानसिया ओ देलायलायनाङा मोजां साखोन सिखोन खसाब गानलायलायना ङा माने ओ फावदार सन' लालायनाङा, सोलोंथाइ थाइ गोनां मानसिखौ ओरैनो जाब जुब थायोब्लाबो मोजां नुयो। एबा मोजां नुखायो आरो जाय मानसिनियाव सोलोंथाइ गैथारा बेबायदि मानसिफोरा मोजां माने साखोन सिखोन द्रेस गानबाबो ओ फावउदार सन' लाबाबो देलायबाबो माने बिथांमोनखौ मोजां नुवा। बेखिनि बे फंसे बाथ्रायाव बेखौनो बुंनो थांदों, जे जाय बिथांमोना सोलोंथाइयाव दावगानाय एबा सोलोंथाइ गोनां बिथांमोना माने सिम्पोल ड्रेस गानबाबो एबा गाननाय जोमनाया बिथांमोना गाज्रि जाब्लाबो माने बिथांमोननि रायज्लायनाय मानसिखौ सनमान लानाय, गेदेरखौ मान होनाय, उन्दैखौ माने बोर सारस्रिनाय बेबायदि खायसे खामानिखौ ओ माने बिथांमोना माने मिथिगौ एबा बुंनो रोंगौ एबा बाहायनो रोंगौनि। बेनाय बेनिखायनो माने बिथांमोन
अह अह।
ओ माने ओ जोङो ओ ओ गोरों होननानै जों सिनायखायो आरो नङा होमबा नोंथां? दा नोंथाङाबो सोलोंथाइनि बागै आंनि सिगाङाव एसे फोरमायना होगोन नामा नोंथां?
औ। ओ जोंहा सोलोंथाइ बुङोबाथाय जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आरो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनो सोलोंथाइआ जोबोद गोनांथि आरोना।
नंगौ नंगौ।
जेरै औ जेरै जोङो सा से बा सासे मोजां गथ' बा सासे मोजां बेफार फालांगि बा आबादारि जानो थाखायबो जों नो माने फारफ्रोमबो बेफार फालांगिफोरावबो जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो जोङो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो आरो।
नंगौ नंगौ।
जोङो बुंनो थाङोबा जोंथ' आथिखालावथ' जों गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ लानो हायो। जेरैहाय गोबां गुबुं गुबुन ओ बेफोरबादि जेरैहाय जों गोदो गोदाय समावथ' जोङो सो सोलोंथाइ लानो थाखाय मोजां फरायसालि बा बेफोर बादि गैयामोन आरोना। बिसोरो ओ बेबादिनो सोलोंथाइ लानायाव गोबां ओ ओ जेनेबा ओ असुबिदा जायोमोन बा आथिखालावथ' जों सोलोंथाइ लानो थाखाय गोबां सुबिदा दङ आरो बुंनो थाङोब्ला। ओ जेरैहाय जोङो आथिखालाव गोबां फरायसालिफोरबो दङो दङ जों बिसिनि जोहैबो माने गोबां बेबादिनो सोलोंथाइ फोरनो सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो जोंहा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोंबो जोंहा फरायसालिफोराव माने आथिखालाव जों गोबां माने
नंगौ।
बिदिनो जेन'बा सोंथाइ ला
नंगौ नंगौ थारैनो।
फरायसालिफोरलाव फरायहैनो गोनबाथाय जोंहा माने ओ जोंथ' बांसिनै बा हा हाफोराव बेफोरदिसो जोङो गोदो गोदायनि मानसिफोरा फरायोमोन आरो। दाथ' आ थिखालाव जोङो माने फरायसालिफोराव गोबां माने सुबिदा मोनोबा जोङो देक्स बेन बा बेफोर सेेयार फोराव जिरायनानै मोजाङै फरायनो मोनो आरो। ओ बेबादिनो आ रो जोंनो बेजों लोगोसे जोंहा माने फरायसालिफोराव जोङो गासै स्टुडेन्ट एबा फरायसाफोरखौ लानायजोंनो जों माने बेसेनि रोंगौथि एबा टेले नानै थानाय बा रोंगौथिफोरखौ जों मोनथिनो थाखाय मानो जोङो फरायसालि हाबथाफोरबो खुं नानै होनाय जायो आरोना जरै जों बैफोर फरायस सालि हाबथा खुंनायफोराव जोंहा माने गोबां रोंखोमानानै थानाय बा बेफोरबा दि ओह ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेबायदिनो रोंखुमाना थानायफोरनि जोङो आयदा बा बेफोर ओ मोनफ्रोमबो जे
नंगौ।
ओ जोंहा माने बिसोरनि रोंखुमाना थानाय बा बिसोरनि रोंगौथिखौ जोङो मिथिनो हायो आरो। उम बेजों लोगोसे जोंहा जेरै जोङो ओ आथिखालावथ' जेबो बेसेन नाङालासे जों फरायनो हायोबा जोङो स्कुलाव फरायसालिफोरावनो बा जोङो साइकेल बेबदिबो जोंनो सरकारा होयो बा बेजों लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि माने जोङो बेसेन नाङा लासे बिजाब आरिफोरबो मोननाय जायो आरो ना। ओ‌ आथिखालाव जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय माने जोबोद ओ जेनेबा सुबिदा दङ' बुंनो थाङोबा जेरै जोङो ओ‌ जि थाखोबा बेबो बेनि जोब था आनजादबा जों ओएस एस एलसिखो जेनेबा जों मोजाङै जौखोन्दो लानानै ओ ओ उथ्रिसारनो हाबाबो जोंहा माने गोबां सुबिदा दङ' जेरैहाय जोङो बेफोरनि जोहै जों गोबां स्कलारशिप बा बेफोरखौ मोननो हायो बेजों लोगोसे जोंहा माने सोलोंथाय लानायाव गोबां गोजान गोज जान जायगायाव जों सोलोंथाइ लानो थांब्लाबो माने जोङो गोबाङैनो माने ओ बुंनो थाङोबा जों गोजान गोजान जायगायाव सोलोंथाइ लाबाबो जोंहा माने ओ फ्रियैनो एबा ओ बेसेन नाङाजासे जोङो मुं थिसनो मोनो बा बेयाव जोंहा गोबां ओ गोबां सुबि दा मोननो थाङो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ खायफा खायफा औ खायफा खायफा फरायसालिफोराव जोंहा आथिखालावथ' जोङो बां जानाय लोंनायफोरखौबो ओरै ओरैनो होनाय जायो आरोना फरायसालिफोराव बेजों लोगोसे जोङो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय साफ्रोमबोनि जिउआव बा बयनिबो जिउआव जोबोद गोनांथार जेरै जोङो सासे मानसिया बहाबा दावगालांनो बा बहाबा दावबायनो थांनो गोनांब्लाबो माने जोंनो गिबियाव सोलों लोंथाइफोरनि गोनांथिया जाथारो आरोना बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइया माने जोंनि साब फ्रोमबोनि जिउआव सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार जेरै जोङो सासे ओ जों आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि इक्स सोलोंथाइ बा बेलेग बेलेग कर्स बायदिसिना लानो हायो जेरैहाय जोङो इन्जिनियारिं बा डक्टर बेबादिनो गोबां रोखोमनि जानो हायो। जेरै ओ इन्जिनियार बेफोरबो जानो हायो आरोना ओ बेज जों लोगोसे जोंहा जेरै ओ जेरै जों गोबां गोबां औ नोङो नोङो मा रोखोमनि लाइन ओ फरायनो बेफोरावबो जोङो थांनो हायो आरो।
नंगौ।
ओ नोंथाङा आरो सोलोंथाइनि बागै माबाफोर बुंनो सानदोंबा बुंबावो बुंबावजागोन नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नोंथाङा जेरैहाय सोलोंथाइनि बागै ओ गुवारैनो बेखेव लांबाय थारैनो नोंथांनि गाजिब बुंलांनाय गासैखौबो सैथो होनना बुंनांगोन नंगौ जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे सोलों थाइ गैयाब्ला जोंहा जिउआव ओ जेबो खामानि जों मावनो हाया। दिनै सोलोंथाइ जाय बिथांमोना गैया जाय बिथांमोना दिनै सोलोंथाइ मोनाखै बिथांमोननि जि ओ हालाय हाफाय जानाय बा बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो जों दिनै मिथियो जे सोलोंथाइया जे मानसिनि जिउखौ माबोरैहाय दावगाहोलांनो हायो आरो जाय बिथांमोना सोलोंथाइ गैया दिनै बिथांमोना बेनि ओ बे बे ओ सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै ओ संसाराव माने गोबां खस्थ' जानांनाय खोथाखौ दिनै बिथांमोना गावसोरनो बुङो दिनै सोलोंथाइ बिथिजों जों दावगालांनाय होनना बुङोब्ला जोङो बायदि बिथिङाव जों सोलोंथाइ बिथिंजों जों दावगालांनो हायो जेरै सोलोंथाइखौ लानानै जोङो सोलोंथाइखौ लानानै थायोब्ला जों माने जोंहा जिउआव माने ओरैनो बेखार जाया एबा जों जिरायनानै थानो गोनां जाया जोंहा जुदि सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो जायखि जाया मबा मोनसे जुदि खालामनानै ब्लाबो जोङो गावनि आथिङावनो जों गावनो गसंनानै थानो हायो जेरैहाय